हेलौ औ खोनादों ना नोंथांङा? औ औ औ खोना मा खालामबाय दं नों हा दायो
आङो दायोथ' जेबो खालामथ'वाखै फ्रियै दङ'।
अ होमबालाय दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथांङा?
औ हागोन।
होमबा जों मायबा मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ माने जोंनि मोसानाय मोसानाय आयदाबा मा होनो इफोरनि सायाव रायज्लायनोसै नामा ओ हारि एखौ लानानै लायर से
औ जों जोंनि हारिमुनि बागैनो रायलायनाया मोजां जागोन मानो होनबा जोङो मिथिखायोबो आरो लोगोसे जोङो सावरायनो गोनांबो बे बाथ्राया नङा होमबा? जों सावरायबासो जों मिथिबासो जोंनि इयुन जोलैयाबो मिथिगोन बा जोंनि इयनुन जोलैनि नि थाखायबो जोङो मिथिहोनो हागोन बिसिनोबो बिसोर मिथिबासो बिसोर बिसोरनि इयुनावबो आरो बिसोरनि उननि जोलैया मिथिगोन। बिब्दियैसो जोङो जोंनि हारिमु खौ लाखिलांनो हागोन। नङा होनबा? जोंङो जिसिबांनो सरसा खालामगोन जिसि बेसेबांनो रायलायगोन बिनि बागै जेसेबांनो मिथिगोन अब्लासो जोंनि हारिमुवा थांनानै
औ औ थांनानै थागोन माने जिमाने माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों जेथिया जोंनि हारिमुवा आरो दिनैसिमबो सोलिलाय थागोन होननानै जाय जाहाथे इयुनावबो जोंनि इयुन जोलैफोरा माने सोलोंनानै लानो हायो मिथिनो हायो इफोरनि थाखाय माने जों सावरायनायखौ हारिमुनि बागै सावरायनायखौ मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो आङो।
औ नंगौ थारैनो मानो होनबा सावरायजाथावना खाबो गावबा गाव हारिनि हारिमुखौ सावरायनाया गोबां जोंनि गोग्गाथावनानि बाथ्रासो नङा होमबा? औ। जोङो सानो जोंनि हारियावहाय जोंहा गोदोनिफ्राय नो आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो जोंनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बा मेथाइ खननाय बायदिसिना जोङो दंखायो होननानै मिन थियो नङा होनबा? बेजों लोगोसे जोङो लोब्बा लाखि नानै बा लोब्बा गोनां जोंनि बर' हारिया ओ जोंनि ओ धोरोमजों लोगोसे लोब्बा थानानैबो जोङो मोसानाय मुसुरनायखौबो नुबोदों जेरै जोंनि खेराइ मोसानाय जोंनि बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां थिग बिब्दिनो जोङो बेखौ ल' होननो हाया ओ जोङो लोगोसे जोंनि गोबां दोरोङारि मोजां मोजां मोसानाय नायथावना ओ गोग गोग्गाथावना बाख्नायथावना जोङो जोंनि गावनि असे आंगो जोंनि मोसानाय दंखायो। जेरै जोङो मोन नुनो मोनो बाग गुरुबा, बारदै सिख्ला ओ मो बारदै सिख्ला मोसा सानाय औ दावस्रि देलाय मोसानाय, मोसाग्लांनाय, दाहाल थुंग्रि सिबनाय, सिख्रि सिख्ला मोसा नाय आरो लोगोसे बुंनो साहा गोलाव मोसानाय खफ्रि सिबनाय मोसानाय खेराइ मोसानाय माने बाय ब्रुस जोंनियावहाय गोबबां जोङो बुंबाबो बुंथ्र' हायि जोंनियावहाय मोसानायखौ नु नुनो मोनो औ मोसानाय दङ, लोगोसे बेयावहाय जोङो जोंनि बर' हारिनि गावनि आंगो ओ दखना गाननानै बा जोंनि ओ गाननाय जोम दा गाननाय जोम जोमनायखौ जोङो हारिनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै-गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे गुबुन-गुबुन मोसानायाव गुबुन -गुबुन थाफादेरनाय गाननाय जोमनाय ना गोबां समायना रमायना गोमो गोथां गोजा मिलाय मिलाय बा गोरोब गोरोबहोनानै गोरोबहानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो माने समायना बेरफ्रावजोबो सिख्रि सिख्ला बायदि नु नुयो जोंनि बर हारिनि समायना हारिमुखौ मोसाब्ला नो नङा होनबा? ओम लो लोगोसे बेयावहाय जोङो आ जे अब्ला जोङो मो-मोसानायखौ नुयो आरो लोगोसे बेयाव मोसानायनि दामनाय मेथाइ खननाय बा मोसानाय मोसानायाव दामनाय बे खामनि रिंनाय, सिफुं, जथा बायदिनि रिंनाया माने गासैखौबो आ गो सोखौहाय दुंलोब दुंलोब खालामहोयो ने? गासैनिबो गोसोआवहाय माने मोनसे औ गोसो गुदुं जाहोयो। बेफोर बेफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला माने जोंनि हारिनि आ दोरोङारि मोसा नायफोरा गोबां माने मोजांसिन होननानै जोङो मिथिनो हायो।
औ मिथिनो नंगौ, नंगौ जेराव जेरावखायनो नै दाथ' औ, औ जोंनियाथ' मोसानाय होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों नङा होमबा? जेरै माने धोरोमजों सोमोन्दो गोनां खेराइ मोसानाय आरो बेजों लोगोसेनो गोबां मोस सानाय जेरै नों बुंलांनाय बायदिनो बागुरुम्बा मोसानाय दाव स्रि देलाय, मोसानाय दाहाल थुंग्रि सि सिबनाय, गराय दाब्रायनाय आरो जारा फाग्ला मोसानाय बायदि बायदि गोबांनो दं आरो ओमफ्राय इदिनो जोंनि बर' हारिफ्रा जेरै बैसागु फोरबोफ्रावबो मोसा बैसागु फोरबोफ्राव ज, ज मोसानाय आरो गोबां इदिनो फोरबो फोर जायोल्बा मोसानाय बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोनो आरो। दामनाय देनायजों लोगोसेनो जोङो मोसानाय आरो मुुरनाय आरो गाननायनाय जोमनाय इफोरखौबो जोङो माने मोसानायफोरजोंनो सिनायथि मोन्नो हा दों होननानै बुंनो हायो जेरै जोङो नै दाख्लैबावैसो जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौ नङा होमबा बेयावबोथ जोंनि ओम जोंनि जोंनि बर'हारियानो। बेसे बेसेबा बुरजा मोसाना नैहाय माने मुं मुं मोनदों। बुहु मावनो मिथिसार जादों। बयजोंबो गुबुन हारिनि मान खाथिफोरजों मिथिजादों दा नङादों होनबा।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारियाद मा होनो मोनसे जौगानाय हारि होननानै मिथिजानो मोनदों सिनायथि मोनदों आरो जोंनि बर'हारिनि गाननाय जोमनायाद बेसेबांबा समायना बिदि समायना महर मोनदों बेखौबो जों खोनानो मोनदों आरो दिनैसिमहालागै जोंनि बर' हारिफ्रा मोसानाय मुसुरनायखौ ज मा होनो दावगालांबाय थादों आरो।
औ नंगौ थारैनो दावगाबोदोंबो लोगोसे जोङो। जोंनि हारिया जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हादों। मोसानायजों जोङो सिनायथि। हादों। जेरै नोंथाङा बुंदों। जे दाखालिसो जालांनाय बागुरुम्बा दोहौ बेयावहाय जोङो जि रोजा जोंनि बर' सुबुं मोसागिरिफोरा मोसाखावरि मोसानानै दिन्थिनो हादों नङा हबा गोबां गाजा गोमजायै मोसानानै जोङो गिनिस बुक उअल्द रे कर्ड आआवहाय रेकर्ड लाखिनो हादों। नङा होमबा जोंखौ दिनै बागुरुम्बाया। बर'हारिनि मोनसे दोरोङारि मोसानाय होननानै जोङो जोंनि बुहुमावहाय जों अ। मोनसे हारि मोनसे औ। ट्राइबेल हारिया मोनसे बिब्दि गोबाङै जि रोजा मोसाखावरि मोसानानै गावखौनो सिनायथि होनो हादों। मोनानसे गोग्गा। बाथाव हारि होननानै बेखौहाय जोङो माने गावबा गावनो ज बर' हारिफोरा गासैबो। गोग्गाथावना बाथ्रा नङा
औ नोंगौ गोगानाय बाथ्रा जोंनिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय।
बागुरुम्बायाथ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय। बेफोरो जोंनि। दोरों मोसानाय बेफोरखौ जोङो मोजाङै प्रिजार्भ खालामनानै एबा बिनि बागै मोसानायनि बागै मोजाङै लिरनानै लाखिनो गोनां।
औ नंगौ नंगौ जों जुदि बेफोरखौ औ देलाय बुं नोंथां बुंलाय।
औ माने माबा माबायदियै मोसायो माबायदियै बिनि स्टेप्सफोरा बा माबायदियै खान्थि बायदि माबायदियै मोसायो बेफोरनि बागै जोङो आरो लोगोसे बिनि मेथाइ बिनि खुगा मेथाइ बागुरुम्बा। हाय बागुरुमबा बेफोरबायदि होन नाय गासै बो माने मोजाङै जोङो लेखायाव लिरनाय महरै होबा बा लिरनाय महराव मोजाङै होनानै दोनबा जोङो इउन जोलैफोराबो फरायनानै मोनथिनो रोंनो सोलोंनो गोबां खाबु नङा होमबा? जोंनि ओम मा होनो बेखौहाय जोङो गावनिनो स'नानि आ हारिमु नङा होमबा बेफोरखौ जोङो दोनलांनाय बा मिन्थिहोनाया गोबां ओ गोनांथार होननानै आं सानो।
औ औ सानो होमबा माने जों माने जों नों आं माने जिग गिज इदि खौ मा होनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय आरो जाहाथे ओ ज मा होनो ड्रेसानो जा जोंनि हार जोंनि द्रेसानो जा जों बेफोरखौ माने दिन्थिलाङाबा माने इयुनावबो माने बिसोरो रोंहैनाय नङा आरो इउ बै उननि जोलैफ फोरा माने जों जुदि जोंबो मोसाया मुसुरा इफोरबायदि थायोब्ला उननि जोलैफ्राबो जोंनि बर हारियादि ओरैबायद दि मोसानाय दामनाय देनाय दंमोन होननानै बिसोरो मोनथिहैनाय नङा आरो जाहादे ओ लासैनो माने गोमालांनो हागौ आरो ज जाहो जों बिफोरबायदि सावरायाबा इदि होननानै आं सानो ओरनो
औ नंगौ थारैनो जोङो सरसा खालामाबा जाय बुस्थुखौ जोङो सरसा खालामा बे बुस्थुआ थारैनो गोमालांनायनि आगान सुरो मानो होनबा सरसा खालामबासो बयब बो मिन्थियो बा बेयो थालाङो। बेखायनो जोंङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो मिथिहोनांगौ बिसोर खौबो जोङो मोसानो फोरोंनांगौ लोगोसे जोङो जोंनि गामि गामि जोंनि ओनसोल ओनसोल जोंनि दोरोङारि मोसानायनि खान्थि दोरोङारि मोसानायनि फरायसालि खुलिनो नाजानांगौ। आरो बिसोरखौ फोरोंनो नाजानांगौ नं नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ दानि जुगावथ' जोंङो नुबोद दों दोरोङारि मोसानायनि गोबां दाब दाब जायगायावनो ओ स्कुल बा फरायसालि खुलिनायखौ नुबोदों। आरो लोगोसे जोंनि दोरोङारि दामनाय आगजुनि बागै फोरोंनाय ओ बे बाथौ मन्दिर मन्दिर जोङो नुबोदों। खाम दामनाय फोरोङो सोरबा सो सोरबा लोगोसे सिफुं सुनाय फोरोङो बेफोरखौ माने ओ खोनानो मोननानै नुनो मोननानै मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों खि गावनि हारिया बिब्दि लामा लादों गावनि हारिनि हारिमुखौ दैदेनलांनो बा फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेफोरो माने गोग नि बाथ्रा बा मोजांनि बा नङा होनबा?
औ औ नंगौ मोजांनि बाथ्रा इफोरो। माने जों इफोरबायदि स्कुल फरायसालि फरायसालिफोरबा इफोरबायदि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायनि बेफोरबायदि जोङो स्कुलफोर खुलियोबा माने ज-ग उननि जोलैफ्रा माने उन जोलै फोरा माने रोंगोन आरो जाहाथे माने जोंनि हारिमुखौ लाखिनो फोथांनानै लाखिनो हायो इदि होननानै सानो आरो आंङो।
औ थारैनो फोथांनानै लाखिनो हायो लोगोसे बिसोरो सोलोंनो हा हायो आरो लोगोसे जोंनि हारि हारिमुवा थालांगोन अरायनि थाखाय जौगागोन लोगोसे जोङो बिसोरखौ रोंसे रोंनानै बिसोरबो जोंनि इयुन जोलैनो फोरोंलांनो हागोन। बिब्दियैनो जोङो ओ फिरिनिफ्राय फिरि जोंनि हारिनि हारिमुखौ दैदेनलांनो हागोनखौ आङो सानो। बा आसा खालामो कि जोंनि इयुन जोलैफोराबो बिब्दिखौ खालामगोन होननानै।
औ माने नों आं बयबो जों दा मा होनो-बेखौ सरसा खालामबा माने जों सावराय लाखिलाय ला लाखिबाय थायोब्ला मोसानाय मुसुरनायखौ जों मोसाबाय थानायखौ माने एंगारालासिनो जों बेफोरखौ लाखिबाय थायोबा माने इयुन जोलैफ्राबो माने सोलोंलांगोन आरो जाहाथे जोंनि दामनाय देनाय हारिमुफोरखौहाय माने फोथांनानै लाखिनायाव बिसोरबो मा होनो गोसो गोसो जागोन आरो माने ओ मोसानो रंजानायफोरखौ
औ औ अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ खौ दोनथनोसै।
औ औ। जागोन दे नोंथां।
औ औ गोजोनथों साबायखर।
औ दे।